हेल' नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहर हरबाय नोंथां औ नोंथां जाखांबाय नामा अ नं नंगौ नामा नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां अनला जों दाउजों नोंथानालायए गोथावनो नोंथां नोंथांना आंनाबो नोंथां दालि जहलसो ओमफ्रायो आलु सयाबिन ओमफ्राय ना बाथोन दंमोन नोंथां औ नोंथाङा थालिर आबाद मावो नामा औ औ मा नोंथाङा मोजां खामानि मावो सिनो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा थालिर आबादखौ माबोरै मावनाय जायो
बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो थालिर आबादखौ बोरै गायनाय जायो आरो नोंथाङा बेजोंनो बेफार फालांगि खालामनानै नों नोंथाङा जिउ खुंलांनो हागोन बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो थालिर आबादखौ बोरै खालामो सिगांग्रो जोंहा थालिर आबाद खालामनोब्ला एबा थालिरनि बेफार खालामनोब्ला नोंथांनो थोजासे रोखोमनि हानि बिबां नांगोन हाखौ नोंथाङा न'खरनि थाखाय जानायल'थ' नङा नोंथाङाथ' मावगोन बेफार फालांगिसोनालाय ओंखायनो थाखायनो नोंथाङा खमैबाबो जि बिघा आरो नैजि बिघानि गेजेराव मा खालामनांगोन आ थालिरनि बागानखौ खालामनांगोन बेबायदिनो थालिरि बागान खालामनोब्ला सिगाङावनो जोंहा हाफोरखौ हाल एवनानै लानांगोन आरो नोंथां बेनि सिगां थालिर बागान खालामनायनि सिगां नोंथाङा माखासे बोथोरखौ गोसोआव लानांगोन बोथोर आरो हाखौ थालिरा गायनो होननानै जानला मोनला हायाव गायबानो जाया बिनि थाखाय माखासे थिजाथाव बिदुं नांगोन एबा टेम्पारेचार जायखौ टुइनटि डिग्रि सेलसियास एबा नैजि डिग्रि सेलसियास फ्राय थामजिबा डिग्रि सेलसियासनि गेजेराव गायनाय जायो आरो बेनि सायावनो जाय जायगायाव नोंथाङा हाखौ गायगोन बे जायगाया हासार जा नांगोन आरो नङाब्ला जानाय नङा आरो बे एसे गुसुहां गुदुंहांबो जानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा गायनो होननानै माबाबायबा रेडि जाबायब्ला नोंथाङा सिगांनो मा खालामनांगोन हाखौ हालौनानै लादों खनथामसो हालौनांगोन आरो खनथाम हालौ मोजां थांनायनि उनाव हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै लादो माखासे हा हाग्राफोरखौ थैहोदो बिनि उनाव मोजाङै सै मा खालामदो एसे गोजौ गोजौ आलिटाइप माबानानै लादो आरो नोंथां इं मा होनो गोजौ गोजौ आलिटाइप खोनानै लादो बेनि उनाव बे हाखौबो नोजोर होनांगोन नोंथां बे हाया पटेनसियेल हाइद्रजेन होननाय जायो जायखौ पिस जेबो बियो सिक्स पयेन्ट जि र एबा द दसमिक निफ्राय स्नि दसमिक माने गेजेराव थानांगोन आरो बे एसिडबो जानो मोन्नाय नङा बेस बो जानो मोन्नाय बे गेजेरनिनो जानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन ओ बैखौ जिब जुनारनिफ्राय बासायनो थाखाय जेरै मोसौ मैस बोरमा बेनिफ्राय बासायनो थाखाय नोंथाङा मोजाङैनो बेरा दुमनानै लाग्रोनांगोन आरो मोनसे जोबोद नोजोर होनांगौ खोथायानो जाबाय नोंथां थालिरखौ मा जानो फैयो मैदेर जानो फैयो मैदेरनिफ्राय रैखा खालामनाया जोबोद गोनांथार बिनि उनाव नोंथाङाथ' गासिबो फोथारखौ रेडि खालामनानै लाखाबाय बा थियारि खालामनानै लाखाबाय बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो थालिरनि फुलिखौ नोंथाङा मोजां नार्सारिनिफ्राय लाबोदो नङाब्ला सोरनिफ्रायबा कन्टेक्ट खालामनानै लाबोदो नोंथां थालिरनि जोलैया बिराद इम्परटेन्टथार आरो नोंथाङा गोनांथार बेनि उनाव नोंथाङा मा रोखोमनि थालिरनि आबाद खालामगोन बिनि सायाव सोनारो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि थालिर आबाद मावनो हायो जेरै माल थालिर दाउखा होनो स्नि साम्फा गोबां रोखोमनि दङ आरोखि नोंथां आङो ओरैनो सिनि साम्फानि माबानाय जायो आबाद मावनाय जायो बिनि उनाव नोंथाङा दं माबाखौ गायलांदो फारि फारि नाथाय बेयाव मोनसे नोजोर होनांगौ नों थां बेखौ अखा हानाय समाव गायोब्ला बांसिन मोजां जायो आरो नोंथां माने दैखौ मोनफा खायो बाराद्राय दैनि होनांगौ होन्नायनि गोनांथि जाया ओमफ्राय मालाबाफोर अखाफ्रा जुदि हानानै बुरजा लोमनानै थायोब्ला आबाद फोथाराव नोंथाङा बेखौ जावख्लायनानै गु लामाथिं हरनांगोन आरो बेयाव दैखौ जमा जाहोनो मोननाय नङा बेनि उनाव नोंथाङा हाखर जावै जावै मा खालामदो गोदान आदबनि गो मददै जेरै नोंथाङा बेनि थाखाय हा खुरग्रा मेसिन लाबोनांगोन बे नङाबा नोंथाङा जोबोद टाइमनि खहा जागोन आरो नोंथाङा टाइमखौ बासायनो थाखाय बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन सिनै मिटारसो एबा नैजौ सेनटि मिटारसो गोजान गोजानाव गायनांगोन बेनि उनाव जुदि बि बेवहाय मा होन थोजासे हासार गैयाब्ला जिं जिं मोसौ खि एबा बयलारनि खिखौ मा खालामनांगोन जिं जिं होलांबाय थानांगोन बिनि उनाव नोंथांनो थाखाय थालिराव मोजां देरनो थाखाय मागोन नाइट्रजेन फसफरास पटासियाम गेजेर गेजेर सारना होबाय थानांगोन आरो बिनि उनाव मालाबा मालाबा मा जायो थालिरा थालिर फिफांखौ एम थालिर बिदाइखौ एम्फौया जानो नागिरो बिनि थाखायबो एम्फौ जानो हायैनि थाखायबो नोंथाङा बाजारनिफ्राय माखासे बुस्थुफोर बायनानै थालिर बिलाइ बिलाइ सारना होनांगोन बेनि उनाव जेब्लासिम खरान जायो बा अखा मोना जायो बुहुद सानदुं गोसा जायो अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन गेजेर गेजेर मा मेसिननि मददै दै सोना होनांगोन आरो नोंथां दै सोनानै थोजासे दै सोना होनानै बेखौ रानफिन होनो हानांगोन आरो बेनि उनाव जेब्ला थालिरा गिदिर मदद' जायो नोंथाङा गुबुन गुबुन बेनिफ्राय गोबां मुलामफा मोननो हागोन सिगाङावनो नोंथां नोंथाङा थालिरनि थालिर मैखुनखौ फाननानै रां आरजिनो ग्रोनो हागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला फिथाइ मोनो बे फिथाइखौबो फाननानै रां आरजिनो हागोन आरो जेब्ला नोंथाङा बि बिफांखौ दानफायो अब्ला नोंथाङा बै बिफांनि सिङाव जे थायो जे थालिद फस्ला होनो फस्लाखौ लाबोनानै मा खालामनो हागोन नोंथाङा खारै बानायनानै बेखौ फाननो हागोन आरो जोबोद मुलामफा दङ आरो बे उनाव थालिर बिफां होनोना बे थालिर बिफांखौबो मा दानस'नानै बै बाख्ला बाख्ला बेखौबो मा खालामनाय जायो दिरुं खालाम जे आजिखालिनि जोगाव बेखौबो नोंथांङा फानहरनानै रां आरजिनो हागोन आरो नों थां बेनि उनाव मा खालामनांगोन नोंथाङा ओ बै बेमार जायोना बै बेमार जानाय थाखाय मा खालामनांगौ बे बेमारनि नामखौ होननाय जायो एफिटफ्सि जायो आरो नेमटदासबो होननाय जायो आरो नोंथाङा बेफोरखौ मा नोजोर होबाय थानांगोन बेनि उनाव जे बे बिफां फिथाइखौ मोनो नोंथाङा जिबा दाननि उनावनो मोनो नोंथां बेबायदिनो नोंथां नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागोन
आङो आसा खालामो आंनि बुंनायखौ नोंथाङा बुजिनो हाबाय जानांगौ इयुनाव नोंथाङा बेबायदि मावनानै गोबां रां आरजिनो हागोन नोंथाङा गोजोन्थों खोनासंबाय नोंथां आरो गोसोआव लाखिबाय आङो इयुनावफोर बे नोंथां नि थालिर आबाद मावनाय बेखौ आङो मावनो सानोब्ला आङो नोंथांनि जि बुंनाय राव बेखौ गोसोआव लानानै मावनो हालांसिगोन आरो
जेबा आं नोंथांनि बे बोसोनखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो हासिगोन आरो नों नोंथां औ नोंथां औ नोंथां मावनायाथ' नै दाथ' माइ आबादनि बोथोर ना नोंथां नै दानसे थानानै आङो आबाद फोथारावसो थांफिनांसिगोन माने खोथिया फोनाया जौबोगोना जौबोआखै बेखौ नायनो थांनि आं नंगौ नोंथां अ नोंथां खोथिया फोनायखौ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो खोथियाखौ माबोरै फोनाय जायो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो गिबियाव मा नांग्रोगौ जोलै नोंथाङा माबे माइनि जोलैखौ नांगौ बेखौ नोंथाङा गिबियाव थि खालामना लाग्रोनोनांगोन आरो नोंथाङा माबे औ नंगौ नोंथां नोंथाङा माबे माइखौ गायो जेरैहाय सापर थायो रनजित थायो मासुरि थायो बंग' थायो बिदि बिदिनो माइब्रा बायदि रोखोमनि माइ थायो आरो नोंथां नाथा नोंथाङा गिबियाव बेखौ बासिना लागनांगोन नोंथाङा माबे माइखौ आबाद मावनो बेनिफ्रायनो नों नोंथाङा मोजां जोलै मोजां जोलैखौ सोरनिबा बा न'आवनो दोनखानाय दङब्ला नोंथाङा बेनिफ्रायबो लानो हागोन जुदि नोंथ नोंथांनाव गैया अब्ला नोंथाङा गुबुननिफ्राय लाबोनो हागोन नङाबा नोंथाङा हाथाय बाजाराव बायनानै बैफोर जोलैखौ मोननो हायो आरो नोंथां बिदिहा जोंना जोलैया थि जाबाय बेनि उनावहाय हा हाखौ नोंथाङा खोथिया फोनो थाखाय समान दै थाग्रा जायगा बेखौ नोंथाङा नायनांगोन जाय जायगाया दैखौ अरोबा मोजाङै दैया गो रायलायनानै थानो हायो बेनिफ्राय गिबियाव जों मा खालामगोन जोङो ओ ट्रेक्टरजों एवग्रोगोन फसि एवगोन गिबि एवनायखौ जोङो मा बुङो खारायनाय होननानै बुङो जों खेबसे खारायग्रोबाय खारायग्रोखांनायनि उनाव जोङो बेनि सोरगिदिं बे दब्लायथिं दिननि सोरगिदिं सिमाखौ जोङो खदालजों जाव बा आलिखौ जावगोन बेखौ जों मा बुङो खदालजों आलि फार दाननाय होननानै बुंनाय जायो बेनि उनाव साननै सानथामसोनि उनाव जोंङो हाग्राखौ सेवगार होगोन हाग्रा सेवखनायनि उनाव फिन खेबसेबाव एव एवबावगोन जोङो बे एवनायखौ मा बुङो सामार होनाय सामार होगोन सामार होखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो सानथाम सानब्रैसो थानानै बा बै सामारखांनायनि उनाव आरो हाग्रा ओंखारबावोना बे हाग्राखौ जोङो सेवहोबावगोन आरो नोंथां नोंथाङा बे एवनाय टाइमाव जोंनो फोथाराव बा आबाद फोथाराव जोंनो दैखौबो नांबाय़ थागोन नोंथां नोंथाङा दैखौ नायै नायै जेब्ला दै गैया अब्ला गुबै तेबखौ लाबोनानै सफैनो हायो आरो नोंथां जुदि दै सोनायनि राहाफोर दङब्ला बेनि उनाव जोङो थामथि खेब एवगोन जायवनायखौ जों एवगारनाय होनना बुङो अब्ला एवगारनायाव जोंङो मा खालामो नोंथां एवगार खांनायनि उनावनो‌ जोंङो आलिखौ बेहाखोयो बा सोरगिदिं आलिखौ जेनेबा जों फार जावखांबाय नालाय बेहायथ' दै थाबथानो नांगौ नालाय जुदि दै थाबथाया अब्लाथाय जोंना खोथिया बा आबाद फोथारा जानाय नङा बिनि थाखायनो जों आलिनि बा दब्लाइथिनि सोरगिदिं सोरगिदिं सिमाखौ जों खोनानै लागोन औ ओमफ्राय खोखांनाय बे जि खालि जों एवगारदों बे खालि जोङो सानसे बा साननैनि उनावनो जोङो खोथिखौ फोनो हायो आरोना खिफिन एवावनानै बेनिखायनो जों एवगार खालि मा खालामगोन जि जोंनि आबाद बादनि जोलै बे जोलैखौ जों मा खालामगोन बस्थायावबा बस्थायाव नङाबाबो उदांङैबो स सोबनो हागोन नों बालथिफोरावाथाय नों नोंथाङा न'आव फुख्रिफोर बा दंग'फोर खाथियाव दङोबा नोंथाङा बस्थायाव खाथुमनानै बे जोलैखौ हरसेनि थाखाय दैयाव सोमना दोननांगोन आरो फुङाव सोमबाय दिनै औ नों थां बिदि दिनै फुङाव सोमबाय हरसे दोनबाय हरसे दोननानै अखानायै जोङो फुङावनो बोखांफिनगोन आरो नोंथां बेखौ जुदि नोंथांनि खाथियाव दंग'बा फुख्रि गैया अब्लाथाय मा खालामनांगोन ओ नोंथाङा खान्था बा बाल्थिं गेदेराव नोंथाङा माइखौ लखबनानै सोमना दोननांगोन आरो बे हरसेनि थाखायनो ओमफाय अखानायै बेखौ माइखौ जेब्ला माबानिफाय फुख्रि बा दंग'निफ्राय बोखांबाय अब्लाथाय मा खालामनांगोन दान्दिनि सम बेनि दैया गगारलाांसननो थाखाय जोङो दोनगारनांगोन आरो बेनि उनाव दोनखांनानै जोङो हायावहाय बेखौ लखबगोन हायाव लब खांनायनि उनाव बेखौ जोङो थाब गाजा हरनायनि थाखाय मा खालामगोन थास' बिलाइ बा मा बायदिसिना थाजिर बिलाइ जबो नोंथाङा खोबनो हागोन बेनि सायाव जोङो फाथो बस्था होफानांगौ जाहाथे बेयो गरम बा गुदुं जानानै थाबैनो गाजा हरो आरोना जेब्ला थाबैनो गाजा हर रो अब्ला जोङो गाजा हरखांनायनि उनाव जोङो फिन खेबसे एवबावनानै बा जायखौ जों फोमोननाय होनना बुङो बे फोमोनखालिनो जोङो माइखौ लांनानै बा बे जोलैखौ लांनानै फोहैनो हासिगोन आरो बे फोखालिबो जोंहा मा खालामनांगौ जेब्ला एवखांबाय एवखांनायनि उनाव जोङो खेबसे बै आबाद फोथारखौ बा एवनाय जायगाखौ जोङो मै होनांगोन जाहाथे बिनि हाया समान जायो आरो जोंनि बे आबाद बा जोलै गारनाया मोजाङै गोरोबो आरोना बेनि थाखाय आरो नोंथाङा बेखालि बोथोरखौबो नायनांगोन जुदि बोथोरा हराव अखा हागोन बायदिब्ला जोंनो मा नांगोन दैयावनो जोङो बेखौ फोनांगोन आरो जुदि अखाया फोखालि हाया बा सानसे बा साननै थानो हागोन बायदि अब्ला नोंथाङा बेखौ गोरानैब्लाबो फोनो हागोन थिग बेबायदिनो जों खोथियाखौ फोनानै मोननो हायो नोंथां बिदिनो खोथियाखौ जोङो सम सम नायहैबाय थानांगौ आरो जुदि सेयाव जोङो दै लोमना थाजोबो बा बा दैजों साग्लोबजोबना थायोबा खोथियाया गाज्रि जालाङो सेेवलाङो बा रुंगुलांनो हमो आरो बेखौ नोंथाङा नायनानै खोथियानि दैखौ आगारहैनोबा हगारनो थांबाय थानांगौ आरो नाय सम सम बेनि उनावहाय मा जागोन ओ जुदि खोथिाया एसे जौ ब हांबाय अब्लाथाय खोथिायाथ' मिरौ जिरौबो जाबोयोना नोंथां औ अब्लाथाय नोंथाङा बेखौ नायनानै बेनि थाखाय भिटामिन हासार बेफोरखौ होनांसिगोन आरो नोंथां जाहाथे खोथिया मोजाङै जाबोयो बिदिनो जोङो खोथियाखौ गिबि खेब हासार होबाय आरो फिन नैथि खेब जों हासार होबावनो हायो जेब्ला खोथियाया ओ नैजि सानसो जायो अब्लाथाय नोंथाङा खोथियायाव मा खालामबावनो हागोन फिन खेबसेबाव खोथियानि माबाखौ नायनानै दाथायखौ नायनानै बा खोसे माबायदि माबायाव दङ हासारियाव दङ बेखौ नायनानै नोंथाङा फिन खेबसेबाव हासार होनांगोन बे हासार होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बे खोथिया